अ हेलौ।
अ खोनादों? हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादों दे आब' दे बुं। मा आयदानि सायाव सावरायगोन जोङो?
दा नोंथांजों दैनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन
अ दे सावरायजागोन दे होमबा।
दैखौ जोङो बबे बबेनिफ्राय मोननाय जायो
औ। दैखौथ' जोङो बे मोनसे आयदाया जोबोद मोजां माने दैया मानसिनि थाखाय ओरैबायदि गोनां दै नङाब्लानो मानसिया थांनानै थानो हायि बायदि। ओरैबायदि माने मैला जानानै थागोन मानसिया दै गैयाब्ला दैया आरो ओ दै नङाब्ला मानसियानो माने दसेबो ओ एक ओ से घन्टा से रिंगाफोर बा नै रिंगा इफोरबायदि, गो जोङो थानोनो हाया माने दै गांब्ला आरो दैया मानसिनि मानसिनि जिउआव ओ जोबोद गोनां होननानै बुङोब्ला मा मायाव गोनां होनोब्ला जोङो बुंनो हायो। ओ दै लोंनाय गिबियावनो आरो जि जोम सुनाय ओ बिदिनो, ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो दंफांफोराव दै लुनाय, बा इन्डास्ट्रिफोराव नांगौ जायो आरो गोनां जायो। बेजों लोगोसे आर रो आबाद मावनायफोरावबोथ' दैखौ नांखासै नङा होमबा आब'?
औ औ
औ आरो मोसौ मैसोफोरनोबोथ' लोंनो थाखाय, दैया जोबोद गोनां बिसोरबोथ' जिब नालाय थांनानै थानो हानाय नङा। बिदिनो आरो आरो दंफां लाइफांनोबोथ' दै नांगौ। ओ बिदि ओ बेफोबो माने दै गैयाबा रानसाब रुसाब जाजोब लांगोन, ओ बिलाइ खिलिनाय नङा ओ बिलाइया दै गोलैब्लासो माने खिलियो नालाय। आइ सोमखोर समायना जायो दै गोलैब्लासो।
औ औ
औ आरो जोङो दैखौ, माने गोग्गो दैखौ जोङो बुंङो थाङोब्ला दा, ओम मा होनो दमखल बा दैखर, बेफोरनिफ्राय मोनो आरो जोङो लोंनो थाखाय।
औ
गोग्गो दै होननानै बुंनाय जायो बेखौ। आरो हाजो हालानि फ्रायबोथ' ओ फैयो दैया अब्लाबो बे दैया माने जोंनो थाखाय देहानि थाखाय माने एसेबां साबजाथावना नङा नालाय, मैलाफोर फैयो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ, बाहायनाय एसेबां मानि माने लोंनायफोराव बाहायनाय थाङा दुगैनायफोराव बाहायनाय थों बेनो आरो
औ
औ दा बरिंफोरबो मोनो मोनसै आथिख आथिखालाव बरिंफोरखौ माने बिदिनो ओ गावबा गाव, ओ जायगाफ्राव गायनानै लासै नङा होमबा? हाजो ओनसोलाव, हाजो ओनसोलावथ' ओ दै माने, मानो गोग्गो दैखौ मोननाया जोबोद गोब्राब जायोमोन गोदोनि दिनाव आथिखालाव बिदिनो बरिं बा ओ गोजान गोजान जायगाफ्राव दमखल खुङा बेबायदि खुङाखौ आरो ओ जोंना दैखर होनो नालाय बे दैखरफोरनि फ्रायबो मोनसै बिनिखायनो हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरा दै बाहायनायाव, दाना माने उसुबिदा जालिया गोदोथ' गोबां उसुबिदा जायोमोन। गोग्गो दैखौ गोजान गोजान जाय जायगाव थांनानै लायनो गोनां जायोमोन। नङा होनबा आब' औ दा आबमोननिथिंजाय बेबायदि गोग्गो दैखौहाय बोरै बोरै मोननाय जायो एसे बुंदो होमबा,
दैखौ गोग्गो दैखौ बोरै मोनो होनोब्ला जोङो,
औ
हायानो हा सिंनिफ्राय मोननोखौनो जो बुंनो नांगोन मानो होनबा फुख्रि दैमा दैसानिफ्राय बोहैबोनाय दैखौ दैया जोंनि देहानि थाखाय
औ। मोजां नङा नालाय ना? औ औ
बिनिखायनो जोङो हा सिंनिफ्राय दंखल गायनानै बेब बिदिनो पाइप लाइननि दारै जोङो
मोननो हायो।
मोननो हायो।
औ।
बेनिफ्राय जोंहाबो बेनिखायनो जों बुंनो हागोन गोग्गो दैखौ जों हा सिंनि फ्राय मोनो होननानै।
औ।
फुख्रि बा दैमा दैसानि दैयाव गोबां जिब जुनारनि
औ।
एम्फौ एनला बायदिसिना बिजानुफोर थानो हायो बिनिखायनो जोंनि देहानि थाखाय साबजाथाव नङाखौनो होननानै बुंजागोन।
खायसे खायसे जायगाफोराव आरो ओ बिदिनो माने गोग्गो दै गैयिनि आंखालावनो फुख्रि बा दैमा दैसा नि दैखौहाय लोंनो गोनां जायो। आरो गोदोहाय औ गोदोहाय सुबुंफ्राथ' गोबां खस्थ'मोन नालाय बिथांमोना बिथांमोना दैमाफ्राव थांनानै बालाफोरखौ खुरना दुरना फैनानै गोथौ गोथौ खुरना दोनना फैनानै दैया जमा जायोब्ला लायनो थाङोमोन आरो मा होनो बिदिनो दैहु लानानै दैहुखौ साइ बे साइकेलाव मोननै मोननै खानानै बा मोनब्रै मोनब्रै खानानै बेबायदिनो लायनो थांसोगारोमोन जोंबो नुबोदोंना आब'?
औ।
औ दा आरो ओ जोङो आथिखालावथ' गोबां इजि जाबाय माने दै दै मोननांगौआ आरो मा होनो बिदिनो लाइनजोंबो बोखांनो हासै नङा होमबा?
औ।
औ लाइनजों बोखांनानै बिदिनो टेंकिफोराव जमा खालामनानै बाहायनो हासै।
औ।
औ। आरो जि जोम सुनायावथ' जोंनो गोबांनो नांसोगारगो। आरो औ दा दै लोंनाया बे गोग्गो दैया जोंनि बे मा होनो अ खम नङा होमबा दै गोग्गो दैया खम आरो बिदिनो औ बिदिनो दैमा दैसाफोरनि दैयासो बांसिन जाहैयो जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा ओ माहोनो ओ खम खम मोनोमोन आरो दाथ' बिदिनो गोबां गोग्गो दैखौबो बाहाय गारनायनि जाहोनाव दैफ्राबो खम जालांनो हम बाय जानांगौ बिनिखायनो अखा अखा हानायनि बिबांफ्राबो खमायलाङो रानस्राव जायो। दंफां लाइफांफोराबो दंफां लाइफांफोराबो रानस्राव जायो ना? बिलाइफ्रा सिरिनानै बिलाइ खिलिनो थाखायबो अखा नांगौ जायो।
औ।
औ दा ओ ओंखाम ओंखामफोर ओंखाम ओंख्रि संनायफोरावथ' ओंख्रि सं माने सुनो थाखायबोथ' गोबां दै नांगौ जायोना आब'
औ औ।
औ सोरनिबा हाबाफोर जायोब्ला बेफोरावबोथ' गोबां दै नांगौ। औ।
औ
आरो आबाद थिलिफ्रावबो बिदिनो दंग'फोर जावनानै लाङो लांनानै आबाद थिलियाव दैखौ सोहैनाय जायो आरो
बिदिब्ला जोङो दैखौनो दैखौनो जों जिउ होननानै होननानै बुंजायो।
औ दैखौनो जिउ होननानै बुंजायो दै गैयाब्लानो माने औ औ
जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै
औ।
संनाय खुरनाय जि जोम सुनाय दुगैनाय
औ।
गासैबो खामानियावनो जोंना दै नङाब्ला जाया।
औ जाया दा बिदिनो माने दैखौबो दैखौ आरो जोङो दैबानाफोर जायोब्ला सुबुंनिबो खहा लाबोयो बहाबा आरो मुलाम्फाबो जायो। ओ दै औ दंग'फोर जावनानै माने दैखौ सोहैनाय जायो आरो दैमा दैसा खाथिफोरनिया आरो एसे मा होनो दैज्लां बोथोराव एसे उसुबिदा लाबोयो खहा लाबोयो नङा होमबा आब' औ। जायनि थाखाय दाउ अमा मोसौ बोरमा बिदिनो न' बां सिलिं खार जालाङो।
औ।
उम।
आरो मा होनो दैमा दैमा खाथिफोरनिया आरो मोनसे मोजां
थासारिया जाहैबाय मा होनो गरम गरम समाव गोबां माने गोजोन बार बारो आरो
औ।
औ गोजोन बार बारो बिदिनो ओ एसे लामाफ्राव बा न'नि लांगोनाफ्राव ओंखारनानै एसे बारफोरखौ मोजांनो मोनाब्लि फोराव एसे थानो हायो आरो ना
औ
औ दा आरो जोंथ' माने ओ बिदिनो बुंनो गोनां जाखायो आरो दै नङाब्ला मानसिया थांना थानो हाया होननानै
औ।
औ दा आरो आब'मोननिथिंजाय बिदिनो सोरनिबा हाबाफोर जायोब्ला, खर्मफोर जायोब्ला दैखौहाय माबायदिहाय बाहा बाहायो एसे बुंनो हागोन नामा?
दै -दैखौ हाबाफोराव थ' आथिखालाव फ्राय दैखौ बायना लाबोखानायानो जायो।
औ औ।
बेसेन होनानै लाबोनाय जायो।
औ बेसेन होनना लाबोयो आरो बथलावबो सोनानै दाना बिदिनो बिजिरनानै बथलफ्राव सोनानै फाननाय नुसै आरो ना आब'? गोदोनि समावथ' बिदि गैयानोमोन।
औ बे आथिखालाव बिदिनो बेसेन होनानै लाबोनानै बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै। गोदोथ' हाबा
औ।
फास खर्मफोराव दंखल बा दैखरनि दैखौ फिलटार खालामनानैसो
औ औ मैगं -थाइगं सुनोबो आरो फख्रि बा दैमा -दैसाफ्राव सुहैनाय जायोमोन ना? ज'नो।
औ।
औ आरो खैना गोदान, हौवा गोदानफोरखौहाय थुखैनो थाखायबो माने ओ दैमाफोरनिफ्राय लायनाय जायोमोन।
औ।
औ बिदिनो मानसिफ्रा बाहायोमोन आरो ना।
औ।
औ दे होब्ला आब'। दिनैहाय जों बेखिनियावनो फोजोब जाासिगोन नामा आब'?
औ दे।
औ दे दिनैहाय सावरायनानै जोबोद मोजां नांबाय दे होमबा आब'।
दे गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोनबाय दे।